खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो
औ नोंथांनाव आङो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय नोंथांजों आङो जों बर' हारिमु एबा जों बर' सुबुंफोरनि गिदिरथार फोरबोनि बागै मोनसे सावरायनो फन हरदो आरो नोंथां। औ जेरै जों बैसागु फोरबोखौ नोंथाङाबोथ' मोनथिखायो ना नोंथां?
औ जोङो आङो बैसागु फोरबोनि बागै नोंथांजों सावरायनो फन खालामदों आरो होमबा आङो नोंथांनि जोंनि ओनसोलजों बैसागु फोरबोखौ माबायदि रंजायो बाजायो आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनसै नोंथां खोनादों ना?
औ खोनागासिनो।
औ होमबा आङो नोंथो जोंनि ओनसोलजों बैसागु फोरबो होनना बुङोबा जोंहा बैसागुखौ गोदोनि समाव जोङो ओ जिस ओ थामजि सान जों फोरबो फालिनायखौ नुनो मोनोमोन जों नाथाय आथिखालाव स्नि सान एबा जोङो ब्रै बा सानल' जों बैसागो फोरबो फालिनायखौ जों बर' सुबुंफोरनि गेजेराव जों नुनो मोनसै आरोना नोंथां ओ जोङो बैसागुफ फोरबोखौ जोंनि ओनसोलजों माबादि फालियो होनब्ला नोंथांआ एसे फोरमायथियो बैसागु फोरबोखौ जोङो जोंनि ओनसोलजों जोंहा गिबियावनो जोंहा संक्रान्ति थायोना नोंथां? जेरै सैथ्र' दाननि ओ जोबथा खालार जों बेखौनो बुं होननानै बुङो मोसौ बैसागु ओ मोसौ बैसागु समाव जोंहा मोसौफोरखौ दै दैमाफोराव जेरै ओ थुखैहैयो आरो नोंथां जेरै जों मोसौफोरखौ बे थुखैनो लांनाय समाव जोङो मोसौनि गोजाम दुरुंफोरखौ गारनानै एबा जोङो मोसौफोरखौ लावथिजों बुवालासिनो गावनि दुरुंफोरजों बुवालासिनो जोङो रायदों एबा दिग्लिलिटिफोरजों जोङो बुनानै होनानै जोङो दैमा एबा बिलो ब फुख्रिफोराव जोङो मोसौफोरखौ आरामसे थुखैयो आरो जों थुखैखांनानै बेयाव ओ मोसौनो जेरै जों ओ माखासे सिबिं सेरेप होननानै बुङो जों बेखौ एवनानै लांखायो आरो जोङो। बेखौ सारनानैबो मोजां मोसौखौ होनानै लाबोनायखौ जों ओ मोसौ बैसागुआव नुनो मोनो आरो नोंथां आरो बेजों लोगोसे जों जेब्ला मोसौखौ लानानै फैगोनना अब्ला बिनि उनाव जोङो जोङो जेब्ला न'आव लाबोनानै जोङो मोसौनि माखासे जेरै आलु फान्थाव बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि जों माला सुनानै जों मोसौनो गानहैनाय नुदों आरो। नुनो मोनो आरो। जोंहा बे गुबै बेखौ गाननानै गुबै जाहोनानो जाबाय जोंहा जेरै गोदोनि आबै आबौमोन जोंनो मोनसे खोन्थालांदों एबा फोरमायलांदों जे जों बिदिखौ सुनानै गानहोयोबोलायनो जोंनि मोसौफोरा जेरै गिदिर गिदिर गोजौ एबा गिदिर गोलाव एबा गिदिर बोलो गोनां जायो होननानै जों फोथायनानै जों बेखौ बयबो गानहोयो आरो नोंथां आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा बेयाव ओ जोंहा सोर जों साराय खिथुनि हांगार बेखौ जोङो थाव गोथांजों लगायनानै जोङो बेखौ मोसौनि मोदोमफोराव जों फोथा थुना होयो आरो नोंथां। बे फोथा थुनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंहा मोसौफोरखौ जोङो जेब्ला आ अरनबारियाव जोङो हा ओ गांसो जानो जोङो दैथाय हरगोन अब्ला जोङो ओम जाहाथे बेफोरनि मोसौनि बे फुननाय दागो एबा खालारखौ नुनानै बै हाग्रानि जुनार एबा मोसा लख्राफोरा जाहाथे मोसौखौ बारसिना बे थाखाय जों बेखौ फुनना होनाय जायो आरो नोंथां बे बायदिनो जोङो मोसौ बैसागुआव जोङो आरोबाव मोनसे जों बर'फ्रा गोदोनिफ्राय मोनसे फोथायनाय दंदि माखासे हाग्राफोरनि जेरै मैगं थाइगं बेफोरखौ जोङो खांनानै जायोब्ला एबा खनथुमनानै एबा नागिरनानै जेरै सेजौ सेथा होन्नानै बुङोना जोङो दाबोआ जों आथिखालाव नुनो मोनदों नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ। जोङो बेखौ जोङो नागिरनानै एबा जों जेरै बेफोर मैगंफोरखौ जोङो एवनानै जाब्लालायनो जोंनि मोद-माखासे बेमार आजार सानाय सुनाय बेफोर हामो होननानै जों बर' ओ सुबुंफोरा फोथायनानै जोङो बेखौ हाग्रानिफ्राय जेरै खिफि बेन्दों मानिमुनि ओ उसुमै बायदि बायदि रोखोमनि जेरै मा ओ गंगार दुन्दिया बेबायदिखौ जोङो एवनानै जों जानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। ओरै जोंनि ओनसोल सोलाव आरो बे मोसौ बैसागु समाव आरो बेजोंनो लोगोसे मा जोंहा मोसौ बैसागु समावनो जों मोनसे बर'निनो जेरै बावखुंग्रि हाजो होननानै जों बयबो मिथियोना बे हाजोआव जोंहा गाखोनो होननानै बयबो ओ सुबुंफ्रानो थाङो आरो नोंथां जों बेखौ जेरै बे फोरबो हिसाबै जोङो बेयाव बावखुंग्रि फोरबो होननानै जों बेखौ मिथिनाय जायो। बेयावलाय थाङोबालायनो जोंहा माखासे गावनि साननाय हनाय ओ माखासे सिमांफोरा जाफुङो होननानै जों फोथायनानै बेयाव गाखोहैनायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो बेयावनो जो जोंहा माखासे बर'फोरनि जेरै बे बेयो गाखोनाय समाव जोंहा माखासे बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय दामजु खाम, सिफुं, सेरजा बायदि बायदिफोरखौ जों लानानै आरो बेयावनो जोंहा माखासे जोंनि दोरोङारि गनायथिंनाय जिउ बेफोरखौ जों लोंनानै जों गाखोनायफोरखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आरो जेब्ला जोंहा बे मोसौ बैसागुआ जोबगोन अब्ला जोंहा बिनि उखाय जोंहा मानसिनि बैसागु फैबाय एबा बैसाग जान एसे फैबाय। बे समाव जोंहा जेरै मिथिंगा बिमाजों जों बर'फ्राथ' सोमोन्दो दङ नालाय जोङो जोङो बेखौ जेरै गावबा गाव आनान गसायफोरखौ जोङो गाबज्रिबाय बिनि उनाव जोङो गिदिर उन्दै मान लालायबाय गिदिरा उन्दैनो अननाय होबाय उन्दैया गिदिरखौ मान होबाय बेबायदिनो जोङो माखासे खेला दुला गेलेबाय आरो नोंथां जेरै ओ बैसागनि से दानाव एबा मानसि बैसागोआव बोथोरजों सोमोन्दो थानानै आरो बेबायदिनो जोङो अखानायै जोङो बेबायदिनो ओ गामि गामि ज' सेंग्रा सिख्ला ओंखारनानै आरो बोरायफ्रा बुरैफ्रा ओंखारनानै जों बिदिनो नखर नखर मागिबाय जेरै खाम, सिफुं, सेर्जा ओ जथा बायदि बायदि जों माखासे बर'नि दोरोङारि दामजु लानानै आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा माखासे दोरोङारि गाननाय जोमनाय जेरै दखना फास्रा आर'नाइ गामसा बेबायदि जोङो गानानै जों ओ सेंग्रा सिख्ला ज' ज' बिदिनो मोसाबाय आरो नोंथां ओ बिदिनो मागिबाय एबा आरो बुहुमनि दोरोङारि गनायथि मोननायजों जौ बेफोरखौ जों लोंनानै रंजाबाय मागिबाय बेबायदिनो जोङो मागियै मागियै उनावहाय जोङो ज' जेब्ला ओ जोब था सान अब्ला जोङो बेखौ ज' खालामनानै जोङो उनाव माखासे ओ लावखार ओंखाम जानायफोरखौ जों नुनो मोनबाय जोङो मागिनानै मोननायफोरखौ आरो बेजों लोगोसे जोंहा बिदिनो गामिफोराव गिदिर गिदिर फांसनफोरबो जों फोरबोफोरबो फालिनानै नुबाय गिदिर गिदिर सिंगारफोर लेंहरनानै रोजाबगिरिफोरखौ लिहरनानै आरो नोंथां ओमबा नोंथाङाबो नों थांमोननि ओनसोलजों बैसागु फोरबोखौ माबायदि फालियो नोंथाङा फोरमायना होदों आंबो एसे ना मा होनो नोंथां जाहाथे आंबो जोंनि ओनसोलजों माबायदि रोखोमै बैसागु फोरबोखौ फालियो आं नोंथांनो बेखौ फोरमायबाय नोंथाङाबो नोंथांमोन नि ओनसोलाव माबायदि फोरमायो बेखौ फोरमायदों
औ हागोन नोंथां दा नोंथाङा बुंलांखाबाय जे बर'फोरा गोदो थामजि सानसिम बे सैथो दा नाथाय जों नुनो मोनदों आथिखालाव जोंहा बैसागो स्नि सानब्लाबो जोङो स्नि सानखौ फालिनाय नुनो मोना मानो होनोब्ला जेरै फरायसालिनि बन्द'खौ खम होनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बिदि होनना बर'नि हारिमु एबा बयजोंबो सिनायनानै बैसागु एबा जों बेखौ जोंनिहाय एस एसामिसाव जों बेखौ बिहुबो बुंनाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां
दा बै बैसागुनि सिगां जोंहा फैगोन मोसौ बैसागु दा मोसौ बैसागुखौ गिबियाव जोंनो मोसौ बैसागु फालि फालिनोब्ला जोंनो नांगोन राइदें थाराइ दिग्लि गुति जेरै नोंथाङा बुंलांखाबाय थाव हालदै बायदिसिना दा बैफोरखौ जों लानानै जों गिबियावनो दैमायाव लांगोन एबा जों आथिखालाव नुनो मोनदों आथि खाला जोंहा ओ जेरै हाखर दैखराव लाङो आरो।
औ नोंथां
जोङो जे जों बुथुमनाय जेरै दिग्लि गुति हाइजें ओ जेरै था आरो बै थारैजों लोगोसे मोनसे जोङो बैयाव गाब एबा जोङो सारायनिफ्राय हांगार लानानै मोनसे गोसोम दागो होनाय जायो आरो बे मोन से नेम दङ दा बैखौ लानानै जोङो जेरै माला बायदिसिना बानायनानै बेखौ गानहोयो दा बै
औ नोंथां।
मोनसे मेथाइ दङ आरो गोदोनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौ मोनसे मेथाइ रोजाबनाय दं, दा बे मेथाइयानो जादों जेरै लाव जा थाव जा बोसोर बोसोर एरजा दा बिब्दि रोखोमै रोजाबनानै बैसागुखौ फालिनाय जायोमोन दा बैयावनो हाबाय जे जोङो सारायनि हांगार एबा हान्था बिबदिनो हांगारखौ जोङो जानाय थावजों लोगोसे फनानै मोसौनि मोदोमाव फोमोन आरो नोंथां।
औ।
गुबै जाहोनानो जादों जे बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो हाग्रा बंग्रायाव थाबोनाय सोद्रोमा जोंनि न'आव फिसिनाय मोसौखौ जोङो हाग्रायाव सिनायनो थाखाय बुङो गोथौ खुन्थाखो खोनाय जायोमोन मानोना बै समाव हाग्रानि बायदिसिना जेरै ओ मोसा सिंह बायदि थायोमोन आरो बेनिखायनो बे नेमखौ दा दासिमबो जों फाननायखौ नुनो मोनो दा बिदिनो जोहा फैबाय मानसि बैसागु दा मानसि बैसागुआव जादों जोंहा गिबियाव ओजोंहा सेंग्रा बोराय बुरै गथ' गथाय बयबो
औ।
सेंग्राया सेंग्रा बोराया बोराइ बिबदि जानानै जोङो खाम जथा सिफुं बायदिसिना दामजु लानानै जोङो न'खर न'खर मागिनो थाङो दा बैफोर मागिनो थाङोब्ला जेरै सेंग्रा सिख्लाया जेरै एदावलायो बिब्दिनो जोंहा एदावलायनाय नानै जोङो बैफोर मोसानायखौ जोङो गोजोननाय लाबोयो आरो बोराय बुरैफोरा ओ गावसोरनि गारबोनाय सेंग्रा सिख्लानि समखौ नानै एदावलायनायखौ जों नुनो मोनो जेरै फोर गावजों गाव एदावलायनानै एबा ओ जोलैनि थाखाय मोसानायखौ जों दा बबेबा बबेबा गुबुन जायगायाव जेरै बोराय सेंग्रा गासिबो ज' जायो- दा बै बैसागु बा बैसागुआव जोङो माने गोदान बोसोरखौ फालिनाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
दा जोहा नै बैसागोआव ओ
औ।
जोंनि जेरै' दुखु, सुखु गासैखौबो नागारनानै जोङो गोदान बोसोरनि जोङो माने आवगायो आरो नोंथां दा बिदिनो नोंथाङा बुलां खाबाय जोंहा बैसागो फालिनायनि गेजेरजों जोंहा मोनसे नेमखान्थि दङ गोखा गोखै जानाय।
दा बिदिनो गोखो गोखै दङ बिदिनो जेरै, थालें खसला, फिथाइ गोखै, थाइगिर बा नोंथां दा बिदिनो मानि जानायखौ नुनो मोनदों आरो। दासिमबो नाथाय जोङो ओ दानि जुगाव नुनो मोनदों माने बेफोर हारिमुखौ माने बांद्राय जोङो फाननायखौ नुनो मोनाखै।
औ नोंथां औ।
गामि ओनसोलफ्रावल' बैफोर बैसागुखौ जोङो फालिनायखौ नुनो मोनो नाथाय बर'फोरा ओ खना खनला जेरै गुबुन हादराव थां नानै माने बेफोरखौ माने बावगारलांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां। बा बिब्दिनो जोंहा ओ बैसागोआव ओ सेंग्रा सिख्लाफोरा एदावलायनानै बोराय बुरैफोरा गावसोरनि ओ बारलांखानाय समखौ गोजोन होफिननो थाखाय जेरै रंजायो बिब्दिनो जों गाजा गोमजा माइरं मागियो आरो दा बैफोर माइरं मागिनायखौ जोङो जोबथा बैसागोआव जेरै फैसाखौ जोङो फैसाखौ ज' खालामनानै एबा जोङो जाखिनि माइरं मोनदोंमोन दा बै माइरंखौ जोङो ओ जोंनि गामियावनो एबा जोङो हाथाय बाजाराव फाननानै जोङो जोङो रांखौ लाब गोन आरो मानो होनोब्ला जोंहा बर'फोरा मोनसे नेम दङ जे मोजाखां-मोसाखांनानै जोंहा
औ अ। नोंथां
दा बै खाना जानाय बेखौनो दा जोब बैसागु महरै जोङो खाना जानानै माने जोङो बिदाय होयो आरो नोंथां। दा बिब्दिनो जोङो बैसागुखौ गोबां रोखोमनि फालियो। दा बिब्दिनो ओ जोङो बैसागुखौ माने बर'नि मोनसे हारिमु महरै गनायथि मोनबाय आरो।
दा जोंहा बैसागुनि बागै दा नों नोंथाङाबो नोंसिनि गामि माबादि बैसागोखौ एबा फालियो नोंथाङाबो आंनो फोरमायबाय। दा आंबो जा एसे जोंनि गामियाव ओ माबोरै फालि नोंथांनो आं फोरमायनो नाजाबाय। दा नोंथाङाबो थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय आरो नोंथां।
औ नोंथां औ।
दा होमब्ला जोङो बेखिनियाव दोनथ'सै नामा नों थां जोंना समाबो जाबाय। औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
औ।